औ हेलौ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
नोंथाङा दा फ्रियाव दङ नामा?
अ फ्रियाव आं
फ्रियाव दङब्ला नोंथाङा ओ आंजों मोनसे गोनांथार बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा?
अ हागोन।
बिदिब्ला नोंथां जागायनोसै नामा
औ जागायजागोन।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो बेनि बागै नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
उ अ नोंथांनिफ्राय एसे स माबा साउन फैबाय थादो
आंङो दायो फेनाव दङ मानेखि गरमद्राय मोजां
नै आ बिदि खोनादों। खोनादों। माने आं दे जागायनोसै
जागायदो औ जागायनो हागोन।
जोंनि ओनसोलाव गिबियावनो ओ ओरैनो जोंनि ओनसोलाव मोननै रोखोमनि बैसागु दं जेरै मोसौ बैसागु मानसि बैसागु मोसौ बैसागुखौ बैसागुनि ओ से खालारनि खानसे सिगाङाव खुंनाय जायो। बैसानखालि बै सानखालि मोसौखौ फुङावनो ओम दंग' बा दैमायाव लांनानै थुखैनाय जायो। आरो
नोंगौ नोंथां।
औ आरो बेयाव ओ लाव, फान्थाव, खुमब्रा, पानिलाव रं आरो हालदै दिग्लिलिथि बायदि रोखोमनि बिदि मैगं हा-हा-हानानै होना बे मोसौआवनियाव सारो। आरो बेनिनो आग्लायनायखौ औवानि ओ खाथि जिरनानै बेखौ माला सुनानै ओ मोसौ दोननाय गलियाव आरो ओरैनो उसुङाव आलायना दोननाय जायो उम बेनि नेक्स्ट दिनखालि से खालार खालि उ मानसि बैसागु जेरै बे बै सानखालि ओम उन्दैफोरा गेदेरखौ ओम सि खुलुमो आरो गेदेरफोरा उन्दैखौ बोर होयो।
नंगौ नोंथां।
आरो बैखालिनो ओ मोसौ थुखैनाय सानखालि ओ मोनसे थालांदों आंना मोसौ थुखैनाय सानखालि सेजौ दाइन रोखोमनि मैगं खानानै मैगं संना जानाय जायो बै मैगंफोरा जेरै ओम फुंखा, दिंखिया, लाव खान्थाल थाइसुम बायदि रोखोमनि मैगं दङ।
औ नंगौना नोंथां?
औ आरो से खालारनि नेक्स्ट दिननिफ्राय बैसागु रंजा बाजायै मोसानाय जायो मोसानायाव जों आइजोफोरा ओ गोमो दख'ना आरो ब्लाउस गोजा फालि गोदजा आरो आर'ननाइ खायमा बा गोमो बिदि जोमनाय जायो बा थ बिदि गाननाय जायो आरो हौवाफोरा ओ गामसा खायमा गस्ला गुफुर, जान्जियाव आर'नाइ खायमा बेदि खायो आरो आरो बै मोसानाया स्नि दिन बा द'दिन बिदि मोसानाय जायो। आरो मोसाखांनायनि साननैसो थानानै जयै बयबो गाजा गोमजायै खाना जायो आरोना नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायद बे बैसागुखौ खुंनाय जायो।
ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बायदियानो नोंथांमोननि बायदिनो फ्राय एखे फ्राम ओ सेथि सानखालि जोंनियावबो ओ आबादारि जाय आबाद मावो बिथां मोनना आ न'नि मोसौफोरख खौ दैमा बा दंग' ग' बा बिलोफ्राव थुखैनो लाङो बे थाइमावहाय ओ न' नंङा न' इसिननि ओ दोनि हांगारफोर खौ बर'नानै बेखौ थाव गुबैजों फुननानै ओम दिगिलिथिनि दिगिलिथि लावथिनि दिगिलिथि लावथिजों ओ थाव थावजों फुननाय हांगारखौ ओ फुननानै मोस सौनि बिखुं बा मोसौनि खर' बायदिफ्राव गाब गायो बेनि उनावहाय मोसौखौ दुरुननानै दैमा फारसे होनानै लाङो बे थाइमाव ओ बर'ब बर'फोरा लोगोआव लांफायो लाव हानाय आरो हा फिसा फिसा हानानै लांफायो बेजों लोगोसे फान्थावखौबो लांफायो आरो मोसौ‌ थु य समाव बे फान्थाव आरो औ लाव हालदैफोरखौ सारनानै होयो आ आरो दिगि लिथिनि लावथिजोंबो बुरस्रोदनानै होनाय होयो आरो बेबायदि फास दिनखालि बेबायदि जायो बिनि उनाव नैथि दिनखालि ओ मानसिनि बैसागु होननानै बुङो बे दिनखालि ओ बर'फ्रा गिदिरा ओन्दैखौ अननाय आरो उन्दैया गिदिरखौ मान होनायजों ओम बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय लांनदां बैसागु बा खेला बादायलायनाय ओ मोनस जे हाबाफारि जायो बेबायदिनो लान्दान बैसागु फोरबो फालिनायाव ओ जोंनि सेंग्रा- सिख्ला लाइमोनफोर गथ' गथाय बोराय बुरै गासैबो जयै ओंखारलायनानै मोसायो रंजायो बाजायो आरो न'खर न'खर थांनानैबो मोसाहैयो आरो जयैनो खाना जालायो आरो बे रंजानाय बाजानाय समाव ओ जोंनियाव बैसागु रंजानाय समाव लान्दां बैसागु रंजानाय समाव जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओ मोनसे रोखोमनि बा मोनसे गाबनि दखनाबा मोनसे गाबनिनो जागोन फारसाबाबो मोनसे गाबनि जागोन आर'नाय बा बो मोनसे गाबनिनो जागोन आरो सेंग्राफोराबो मोनसे गाबनि दख मोनसे गाबनि गामसा मोनसे गाब निनो ओ गसोला गिनदि आरो आर'नाइफोरखौ मोन से गाबनिनो लायो। बेबायदिनो जयै हानज जा-हानजा मोसानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुयो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव लान्दान बैसागु मोसानाय समाव मा-मा दामग्रा आगजु बाहायो। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन मोसानो जोंनि ओलाव जोंनि ओनसोलाव मोसानायाव जेरै उम बाहायनाय आगजुफोर। जेरै ओम खाम जथा सेरजा सिफुं थरखा हारमुनि बायदिसिना बेफोरखौ बाहायनाय जायो।
नोंथां।
औ आरो जोंनि ओनसोलाव ओ बिदिनो। बैसागु बोथोराव बैसागु जाबोला ओ स्टेज प्रग्राम बा माबा मोनसे फिसा फांसन बिदि खुंनाय जायो आरो नोंस नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि जायोना?
औ जायो नोंथां। ओ जेब्लानिया जोंनिया लान बैसागु जायो। ओम बे दिनखालिनोस स्टेज प्रग्रामखौबो लायो जेला। ओ थाम रिंगास ओ जायो बेलासिनि अब्ला लान्दान बैसागुखौ। जोंनि ओनसोलाव खुंफुंनाय जायो मोनानि द रिंगासिमहालागै बिनि उनावहाय। जेब्ला जि रिंगा मोनानि जायो अब्ला बे स्टेस प्रग्राम बा पारफर्मेन्सखौ खालामनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव नोंथां। नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथाङा दि दहाय बुंदों बैसागुनि सेथि दिनखालि हाग्रानि सेजौ दाइन गोखा गोखै मैगं खानानै सं ङो बै मैगं। संनायखौ मा होननानै ओ बुङो मा मुङै गाबज्रियो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
बेखौ ओरै मा मुङै गाबज्रियो आं मोनथिनो मोनाखै।
मिथिनो मोनाखै जोंनि ओनसोलाव। ओनसालाव ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि नोंथांमोननि बायदि जानाय नेमा दं खिन्थु जोंनि ओनसोल बेबायदि जायो बैगुनि स्नि दिन थाङोब्लासो बे हाग्रानि मैगं थाइगं बेन्दों बेन्ला हाग्रा बंग्राफोरखौ खांनानै बेखौ बे बेदरजों संनानै बयबो गथ गथाय बोराइ बुरै ओमफ्राय सेंरा सिखला संनानै राइजोयावनो जायो बेखौ जोंनि ओनसोलाव सानथि थे होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जायोब्ला ओ जोंनि ओ ओनसोलाव मोनसे फोथायनायबो दं खे बेराम आजार बे बोसोराव फैनाय बेमार आजारा जोंनि सोलेराव नाङा बेबायदि होननानै फोथायनायजों बे साथि थि मैगंखौ संनानै जानाय दं खिन्थु जोंनि ओनसोलाव सेजौ दाइनथा बा सेजौ जिबाथा मैगं खांनानै जाया खालि स्निथाल' मैगं खौ खांनानै संनानै जानायखौ जों नुदों
औ जोंनि ओनसोलावथ' उम से खालार खाालिनो जायो बेैसाग दाननि गिबि सान खाालिनो जानाय जायो।
अ नंगौना नोंथां?
औ आरो माबाफोर सोंनो दं नामा नोंथाङा?
ओ नोंथां ओ नोंसिनि ओ नोंसिनि ओनसोलाव मोसानाय समाव ओह गुबुन जायगानिफ्राय नोंसिनि ओनसोलाव गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गामिफोरनिफ्राय ओह हांख्रायनानै मोसाखावरि बिथांमोनखौ मोसाहोनाय जायोना जाया बेनि बागै बुंनो हागोन नामा? नोंथाङा
गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन जायगानिफ्राय फैया नाथाय खा खाथि खाला गामिनिफ्राय फैयो आरो मोसानो
ओ जोंनिखिजाय नोंथां जोंनि एरिया बा जोंनि गामियावहाय बैसागु फांसन जायोबला गुबुन गुबुन दाब दाब जायगा गुबन गुबुन ओनसोलनिफ्राय हांख्रायनानै लान्दान बैसागु बा स्टेज प्रग्राम बेफोर खौ खालामनायखौ ओ नुनो मोनो नोंथां
औ औ
बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे टाइमाबो जाबाय। दे बिदिब्ला